हेलौ खोनादोंना नोंथां?
खोनाबाय दे नोंथां ।
अ
औ
बिदिब्ला आं नोंथांजों से आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सोंहरदोंमोन माने दैबानानि सायाव । सावरायजागोन नामा नोंथांजों?
औ सावरायजागोन दे नोंथां ।
अ बिदिब्ला नोंथांङा एसे फोरमायनानै होग्रोनो नामा?
औ जागोन दे नोंथां । मा होनो? जों दैबाना होनो बुङोब्लाथ माने
औ
मोनसे ओ मा होनो बेथ बे दै बानाया आरो दैज्लां बोथोराव अखा बांद्राय हानायनि जाहोनाव जायो बेखौथ आरो बयबो मिथिख नोंङा होमबा नोंथां?
औ औ न
औ ओ जों बिदिनो बांद्राय अखाया हाबाय थानायनि जाहोनाव बे दैबानाया सोमजियो बेबायदिनो ओ जोंनि माखासे मानिया आबादफोर बा जोंनि खासे हा हु बेफोर बायदिखौ सिलिंखार खालामलाङो आरो
औ औ नोंगौ नोंथां।
जों बुंनो थाङोब्ला गाहायैनो जोंहाथ' दैज्लां बोथोराव माइ आबादानो गाहाय नङा नोंथां।
औ औ नोंथां।
बेबायदिनो एसे जोंनि ओ दलहा जायगा फोर बा एसे दैमा बा दैसाफोरनि खाथियाव थानाय बे हाफोर हा बिदिनो दैबाना जायोब्ला ब्लाथाय बे जोंनि माखासे माइखौ सिलिंखार खालामो आरो जोंनि थाखाय गोबां खहा जायो। जों मानो होनबा माइ आबादानो जोंनि गाहाय जाग्रा नङा होमब्ला। बेफोरखौनो जों माइ आबाद जोंबो जों माखासे जेनेबा ओ फानलाय बायलाय बेबायदि फालांगिबो खालामनो हायो नालाय बे थाखाय बे मोनसे जोंनि थाखाय गोबां गिदिर खहा आरो फारसेथिं आरो हाफोर गोबां हा फोरानो गुगालाङो। बेबायदिनो बिफां लाइफां फांफोर जेनेबा खाथिफोराव दङब्ला बेफोरबो बिदिनो गुगालाङो। गोबां हानिनो खहा जायो।
औ
न' बां सोरबा बायदिनि आरो न' बां बुखारलांजायो आलाय सिलाय गुबुनाव थानो गोनां जायो। बिदि आरो नोंथां।
औ
ओरैनो नोंथांमोननि जोंहाय दै बानाया जायो ना जाया नोंथां? नोंथांमोननि ओनसोलजों आरो बाख्रि साखाथि बाखाथि इदिफोर
औ औ दै बानायाथ' जोंनियाव ओ बांद्राय अखा हाबाय थाबालाय दै बानाया जायो बा दैया बोहैलांख'नो हाया बा गामिफोरथिं दैमानिफ्राय बुसार हैैनाय खौ जों नुनो मोनो आरो। बुसार हैनाय बे पार्क ग्लायो। बेफोरबायदिनो आरो आं नुनाय बायदि दा बेफोरबायदिनो गोबां मानसिनाव फुख्रि थायो बिदिनो दैबाना जानानै नाफोरा गलांनायखौ आं नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबाव अखा हानानै जुदि दै बानाया साननै सानथामहालागै थायोबाथाय बिदिनो जोंनिया जेरै मोसौ बोरमा थायो न'फोराव बेफोरखौ ओ गांखो जानो थाखाय जों दुब्लि फोथारावबो लांनो हाया खस्थ' जायो।
औ।
बे बेफोरखौ खस्थ'खौ नुनो मोनो आरो। आरो आबादफोराबो गाज्रि जालाङो न' बां बुखारलांजायो बेफोरबायदिनो खायफाना
औ।
आबादाथ' जों दा दैज्लाङाव माइनि आबादखौ बांसिन खहा जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बियो बिदिनो दैबानाजों बाला अन्थाइ फैफायो नालाय दैयावथ' गोबां दैबाना जानाय लोगो गोबां नांथानानै थानाय बुस्थुफोराबो बुखारनानै फैफायो।
औ।
बेफोरबायदिनो
बिदिनो फबसिन जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ फबसिन जानाय बिदिनो आबादफोरा फबसिन जाबा बाथाय आबादा गाज्रि जाबाथायथ' आरो जोंहा गोबां खहा जायो मानो होनबा एथ' सान्दुं अखा थानानै आबादखौ खालामनाय जायो नालाय। मोजां जागोन साननानै। आरो बिदि दिनो खहा खालामलांबाथाय आरो बे खस्थ' खालामनायाबो जोंना ओरैनो थाङो। जिखिनि मोननांगौ बे खिनिखौबो जों मोना। बैफोर बादिनो खहा जायो आरो।
औ। उम।
आरो दैबाना जाबाथाय गोब बां नांथानानै थानाय बा जिबौफोराबो जोंनि न'फोराव फैफायो हाबना थाफैयो बेफोरबायदि बु खारबोनानै बेफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ। नंगौ नोंथां।
नोंसोरनि नोंथांमोननि साखाथियाव माबाफोर दैमा दं नामा बेफोरबायदि दैबाना जाबाथाय बुसोमहैनाय
जोंनाव ओ दंनाया दैमा माने दैसा फिसा दङ नोंथां ओ बेयो सिगां समाव सिगां समाव गोबां बिदिनो जायोमोन दैबाना जानानै। बिदिनो माखासे। ओ। मा होनो बे माइ आबादानो गोबां जोंनियानो जाद जोंहानि नोंथां माने बेबायदि खहा जादोंमोन। दा आरो नै बोथोरा एसे सालायबोदो नालाय माने एसे अखा हानायाव खम जाबोदों। ओ बेयो। ओ बेबाय दिया जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय नों थां माने सिगां मोनसे ओ गोबाव सम जोंनि ओनसोल खाथियावनो जानाय आरो नोंथां बिदिनो दैबाना जादोंमोन माने बे दैबानाया ओरैबायद दि माने गिथावना जादोंमोन। ओम। माखासे मानि ओ बे हा हु खुरखालांनाया न' बारि बिद बुखारलांनाय खुरख्ला आंनि खाथियावनो माने जेरै गला दङमोन बिदिनो बा जारफोर जाग्रा बेफोरो खुरख्ला लांदो लामा दालांफोरा लांजोबो बिदिनो मोस औ सोरबा बायदि मोसौआबो बुखार जालांदों। बिदिनो गोबां खहा जादो। जों हाथाय बाजाराव थाङोब्लाथाय ओ नावजोंसो बारनांगौ जादों दैयाव। जों बिदि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बिराद खस्थ' मोनदों आरो।
अ, ओरैनो बेसेसो मायथायाव जानाय? खौ नोंथाङा नुनो मोन्दोंमोन बे जाथायखौ?
औ, नै रोजा ब्रै मायथायाव जादोंमोन नोंथां बे दै बानाया। गोबां मानि खहा जादों आरो। जोंनि औ बे ओ मा होनो साखाथिनिफोरा गोबाङानो बुखार जालांदों आरो। दा बेफोरो बिदिनो दैमा जानानै थाबाय।
औ औ उम।
औ बे जोङो बे हाथाइ बाजाराव थांनो थाखायबो ओ माने गोसो बायदियै थांनो हाया। थांलाय फैलाय खालामनो हाया माने। बिदिनो जादों आरो। ओमफ्राय ओरैनो आरोबाव नोंथाङा माबाफोर आरोबाव बिदिनो अबेबा बहाबा एसे बबेबा हादोरफोरावबा बिदि दैबाना जानायनि बागै एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा?
आंथ' गुबुन हादरनिखौ मिथिया। बा उम। जोंनि बे गामि ओनसोलावनो आङो बोसोरनैसो सि सिगाङाव जोंना गामिनि दुब्लि फोथारनि लामायाबोथ' मोजाङानोमोन। ओमफ्राय बे लामाखौ खुरखा लांजोबदों आरो ना। लामाया मो जां जाबायमोन ओ फाखा खालामखाबायमोन बे खुरख्ला लांजोबनानै बै ओ साइडनि बा खाथिनि दुब्लि फोथाराव गासैबो अन्थाइ बाला खौ खुरख्ला लांजोबनानै बे फोथाराव गोलैहैजोबनायखौ आं नुनो मोनदों बेयावबो गोबां आबाद खहा जादों आरो गोदान लामा खोस्रांनायनि जाहोनाव जोंना दैया गलांनो ओ हायियाव गामि ओन ओनसोलावबो गोबां दैबाना बुसोमहैदोंमोन आरोना दैफोरा। आं बेफोरखौ नुनो मोनदों मोन
औ जोंहा
गामिनि ओ बारिफोराबो खहा जालांनो हमोन आरो गय बिफांफोराबो हा खुख्लानाय जायो नालाय
औ माखासे माने जोंनि गोनांथार बेसाद बा जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे मानि सहाय होनां होनायफोरा माने गोबां खहा जायो आरोना नोंथां
औ
जे जेरै नों थ न बाङा लोमबायबा खुरखा जालांबायबा बेखौथ नों आरोबाव गुबुनाव थाहैनांगौ औ बा आरो जानाय जारा ओमफायबो जों गोबां खस्थ लै नङा नोंथा
औ औ नोंथां आरो बे औ फाहामनायावबोथ जोंना आरो खस्थ थाङो सम थाङो बेफोरबायदिनो जेन न' बांखौ आरो लुनो होनबा थाबनो लुनो हाया नालाय औ औ उम
बेनि थाखायनो आं सानो मा एसे साखाथिफोराव थानाय एबा दैमा बा दैसाफोरनि बिनि थाखाय बिदिनो जाहारे बाना जाबाबो जोंनाव जेबो असुबिदा गैया बेनि थाखाय आं सानोबा माखासे औ बिदिनो बानायना होनो हायोब्ला मोजां जायो आरोना थां।
औ नोंथां।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय जोंना समाबो जानानै फैबायमोन।
औ औ नंगौ नोंथां। दे होमबानो नोंथां।